हेलौ ओ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अह मा खालामदों नोंथांङा?
औ जिरायना दंथ'यो नोंथां।
अह।
नोंथांङालाय।
आंबो जिरायनानै दोंङो। ओ ओरैनो थासान्दि नोंथांजों दसे सम सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथांङा जुदि। ओरैनो थादोंब्ला दसे सम आं सावरायनो नो हागोन नामा?
औ नोंथां आंङो दा ओरैनो दंथ'यो सावरायनो हागोन दे।
अह। आं माने नों बिथांनियाव बेखौसो सावरायनो सानो बा मिथिनो लुगै दोंदि जोंहा माबादि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजो जों माबोरै जाफुंसारनो हायो जिउआव।
औ
बेफोरनि बागै इसे मिथिनो लुगैदोंमोन आरो नोंथांनिफ्राय।
औ
अ
गावनि हादोर बे गासैखौ माने जाफुंसार खालामनायनि दिन्थिसारनो हायो आरो सोलोंथाइ लायोब्ला बेबायदि।